हेल'।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा-
औ खोनादों
औ आ। बिनेबा नोंथांनो आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै। नोंथांखौ गोसोखांना कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दासान्दि फेवनो दोङ ना। हेल' हेल' औ खोनादों ना नोंथाङा
औ अब्ला नोंथाङानो थाखायदो
औ औ नंगौ ओ जोंनिया ओ राय्लायनाय टपिकनो जाहैबाय ओ बिबारजोंनो जाजानाय मैगं आरो ना ओ मा मा मैगंखौ जोङो मेसेंयाव मोनो एबा मा मा मैगंखौ जोङो दैज्लङाव मोनो आरोना दैज्लां बोथोराव ओ बिदिब्ला आंनो जागायनोसै नामा नोंथां
औ औ
बिदिनो दैज्लाङाव मोननाय मैगं एबा मेसेंआव मोननाय मैगं बिबारजोंनो जाजानाय मैगं आरो ना गोबां दोङो नाथाय आं मोननैसो बिबारनि मुं लानोसै जेरै ओ सेेवालि बिबार बियो हरावनो बारो मेसें बोथोराव मोनो आरोना बेखौ हरावनो बारो एबा हरावनो सिरियो आरोना। बिदिनो बासि बासिखा बिबार बासिखा बासिखा बिबार बेखौबो जोंङो मेसें बोथोराव मोननाय जायो आरोना। बे मोननै थांबाय मेसेङाव मोननाया आरो दैलां आव मोननाय मैगं मोननैनि मुंलानि है आं जेरै खारु खानदा बिबार ओमफाय बेयो जाथिसे मैगं बेबो दैज्लाङाव मोनो बेयो मुलै जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखियो मुलै मुलै आरो ना मुलि बायदि मोनसे जोंनि देहाखौ मोजां खालामो बियो। बेखौ जानांगौ आरो जोंङो मा मोनसेया अम थास' बिबार थास' बिबारखौथ' गासैबो मिथिखायो बे गासैनिबो थाखाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे मैगं आरोना बेखौ जोंङो दैलाङाव मोनो। बे मोनब्रैखौ ओ सावरायनोसै आरोना मोनब्रैनि सायाव बिदिनो मा मा मैगंखौ मा म बायदि जायो एबा मारै जायो बेनि सोमोन्दै आं मोनसे फोरमायनोसै जेरै सेवालि बिबार आरो ना सेवालि बिबारखौ जों माबोरै जायो एबा मरै जाबा गोथाव जायो। बेखौ आं फोरमायनोसै आंङो नोंथांनो सेवालि बिबार खौ जोंङो अनलाजोंबो जायो आरोना अनलजों जाबाबो गोथाव बेखौ आरो नाफोरदों जायोब्लाबो जोबोर गोथाव आरोना। एसे थाव गोनां नाफोरदों जानांगौ ओ बेफोरदों मोजांसिन जायो आरोना बियो एसे खा-खाथो नालाय बियो जा हरनि समावनो बारो आरोना हरनि समावनो बारो आरो हरावनो सिरि ना बेखौ जोङो हराव मा समाव बारो बेखौथ' जों मिथिला नाथाय थेवबो ओ हरावनो बारनानै हरावनो सिरि होनना मिथियो नालाय बेखौ जोंङो मोनसे मु ओ बिथा गैयालासिनो एबा बेयाव हाद्रि बाला नाङाजासे जोंङो सिरिनो थाखाय मा खालामो मोनसे तिरपाल एबा मुस्रिफोरखौ गाहायाव बना दोनो आरोना जोंङो बेखौ सोरबा सोरबा दख'नाफोरखौबो बलानायखौ नुनो मोनो। गाहायाव बना दोनो आरो ना। बे बना दोनोब्ला जोंनिया मा जायो मैला गैयालासेनो एसे खननायावबो खरस जायो आरो ना बिदिनो खनना लाबो खनना खालामनानै जों बेखौ मा खालामो। मोजाङै साखोन सिखोन मैला जायालासेनो बासिनानै बेखौ मोजाङै सुयो सुनायनि उनाव जोंङो बेखौ ओ मा खालामो सङो आरोना जेरै अनलाजों अनलाजों माबायदि संनो होनोब्ला अनलादों माबायदि सङो होनोब्ला जोङो मा खालामो बेखौ गिबियावनो अनखौ ओ देनो थाखाय जोंनो माइरं नांग्रोगो माइरंखौ जोङो मोजां सुनानै मोनसे आगजुआव दोनो दैखौ सर'नो एबा खायफा खायफाया मा खालामो सुना दोनो आरोना सोमनानै दोनो। बेखौ दसे सम सम गुरै जाथों होननानै सोरबा। सोलाबाबा बेखौ जोङो सुनानै दडायरेक्ट देखानायखौ नुनो मोनो आरो ना। बिदिनो देना लाबोनानै जोङो मोजाङै सेवालि बिबारखौ सेवालि बेफोरखौ मा खालामो जोङो ओम बिखौ एसे ओ थाव गुबै होनानै साराय गंसेयाव थाव गुबै होनानै एसे एवदबना लायो आरो ना। एवदबना लायो एवदब एवदबना लानानै मा खालामो बेखौ जोङो ओम खारदै एसे संख्रि एसे होयो आरोना अब्ला बियो हारसिंनो मोजाङै रंबहोयो बिनि उनाव जोङो बेयाव जा जा नांगौ जेरै सामब्राम गुफुर ओ बिदिनो हाइजें फानलु बेफोरबायदिखौ रुनानै मोजाङैनो एरनानै बेखौ मोजां मोननो होननानै दै होननिसै आरो ना थोजासे नांजासे
औ नंगौ औ
जोङो मा बेखौ मा खालामो जोङो ओ बिदिनो दै होनानै अनलाखौ होनोसै आरो ना अनलाखौ जोङो मोजांयै दैया ग्लब ग्लब गोदोहोनानै गोदौबा जोङो अनलाखौ एसे एसे होयो आरोना बिदिनो होनानै जों मा खालामो बियो मोजाङै ओ मोनोब्ला जोङो बेखौ खाङो आरो ना
उम उम
नोंथांमोननिथिं ओ खार'खान्दा बिबार एबा ओ बासिखा बिबारखौ माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ औ हागोन नोंथां ओम
औ
ओम दा ओ जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावहाय बो बेबायदिनो माखासे जे बिबारफोरखौ ओंख्रि जायै नङा होमबा गोबां रोखोमै जेनेबा गाव ओ जों माबायदि संनानै जायोबा जोङो गोथाव मोनजायो बेखौ नायनानैहाय संनानै जायो आरोना। दा जोंनि ओनसोलावबो जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांबाय बार सिखा बिबार सेवालि
औ नोंथां नोंथांनिया ने-नेटवर्क मोनाखै खोमा? हेल' हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना? हेल'
ओ जोङो खारौ खान्दायखौहाय
नोंथांनिया नेट मोनाखै
खौ जोङो बिबारखौल' जानाय नुवा खायफा खायफा मानि बिनि जि बिजौ गोरलै बेफोरखौबो खायफाया माने संनानै जायो आरो मानो होनबा बे जोंनि देहानि थाखाय जे जोङो मालाबा सान्दुं दुं नांनाय मानाय बेबायदि जायोना हामाय मोननाय बेफोरावहाय संनानै जायोबा हामो होननानै बुङो आरो बा बेबायदि होननानै फो थायो बेखायनो बेखौ संनानै जायो आरो बिबारनि अनगायैबो बै खार' खान्दायनि बिजौफोर गोरलै बिजौ दा जोङो खार' खान्दाय बिबारखौ माबायदि संनानै जायो होननानै बुङोब्ला बेयाव जोङो फ्राय बांसिनानो बेखौहाय ओ ओरैनो बांसिन एवनानै जानाय जायो आरो ना दै होनानै एवो
औ
द गय गानोब्ला ओ खारौ खान्दायाथ' नोङो फुवाव सिरियो नङा होनोमबा ओ सोरांसि सोरांसि सिरियो दा बयबो जेनेबा जायनाव खारौ खान्दाय दं बा लामा सामाफोराव थानाय खारौ खान्दाय बिफांफोरा बिबार बारोब्ला बेफोरखौ खननानै लाबोयो आरोना ओमफ्राय खननानै लाबोनानै बेखौ संनायनि सिगां जोङो सायसै माने बेखौ बिजिरनांगौ नलाय फिसा फिसा ओमफ्राय बिजिरनानै ओ बा सोरबाया हायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमै गावबा गाव गावबा गाव मोजां मोननाय बायदि खालामो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बेखौ दसे दैफोरावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरोना ओमफफ्राय जोङो दैयाव सोमोबा माने बेनि एसे गोखाफोरा रसआ माने बांद्राय गो बाबो जानो हाया जायो नालाय दा बेनि बेनि थाखाय माने दैयाव सोमनानै दोनथ'यो आरो ओमफ्राय उनावहाय जेनेबा सोमनाया जायोबाथाय बोखांसै ओमफ्राय खायफाया माने दैयाव सोमालासिनो माने दै गुदुं फुदुंनानैबो होनाय जायो आरो एबा सोरखौनो बिदि नुयो ओमफ्राय जोङो बेखौहाय ओरैनो खायफाया ओरैनो एवनानै जायो आरो दा एवनानै जानोबाथ' बाहाय माखासे संख्रि, बानलु, थाव बेखौथ' नांखागौ नङा होमबा बेबायदि होनानै एसे एवनानै बेखौ मोजाङै एसे गोरान एवनानै माने उनावहाय दै एसे होनानै फोमोननाय जायो आरोना बिदिनो ओरैनो गोजा एवनानै जायो आरो खायफाया माने बेदर फोरजों बा दाउफोरजों बेबायदि एवनानैबो जानाय जायो आरोना बेनि अनगायैबो ओ जोङो खायफाया ओरैनो बाथोन खालामनानैबो जायो आरो खारौ खानदाय बिबारखौहाय
औ
बेबायदिनो बारसिखा बिबार होननानै बुङोब्ला बारसिखा बिबारखौथ' बांसिनानो जोंना अनला ओंख्रिजोंसो जाखायो नङा होमबा
अ नंगौ नोंथां
बासिखा बिबाराबोथ' जोंना मेसें बोथोराव मोनोना
औ नंगौ औ नंगौ
बेफोरथ' बारि बागानफ्राव थाखायो नङा हबा दा जों बेबायदिनो खायफा बिया माने जानो थाखाय ओ बिबारा जेब्ला बारगोन अब्ला लाइक बगोन आरो खानानै आरो खायफाया माने बै मेसें बोथोरावनो खानानै फोराननानैबो दोनो आरो ना माने उननि बोथोरावहाय जानो लुबैयोबा जागोन होननानै दोननाय जायो आरो फोराननानै गोरान खालामनानैहाय दा बथि खाालफोरखौ जोङो अनला ओंख्रिजोंनो बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया माने बाथोन देनानै जायो आरो ना बेखौ ओरैनो एसे एवनानै थावजों एवनानैहाय बाथोन देनानैबो जायो आरो दा जोंङो बांसिनानो बेखौ अनला ओंख्रि ख्रिजों जानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां जोंनिया फैनानै टाइमाबो फैयै फैनानै समा जाबोबाय ओ नोंथांजों सावरायनानै मेसें बोथोर आरो दै्लां बोथोरनि ओंख्रिफोरखौ सावरायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथां जोंनि बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा
औ औ जागोन नोंथां औ दे अब्ला
नोंथां